औ खोनादोंना?
खोनादों औ
औ होनब्ला रायजलायनायखौ जागायनायसै दे।
औ जागाय जासिगोन दे।
ओ मबाइल फन माने जों दानि जुगाव मबाइल फन बाहायनायनि सायाव रायलायनोसै ना?
औ औ मबाइल। फन बाहायनायनि सायाव। दे सावरायग्रोदो नोंथाङा दे औ बुंग्रोदो दे।
ओ मबाइल फार्स्टआव मबाइल फनखौनो बुंग्रोनोसै आं। माने मबाइल फनखौना जों मबाइल फनाबाबोथ' ज माबाबो सोलायबोदों। सिगांहाय जे स्क्रिन गैयामोन ना स्मार्ट स्मार्ट स्क्रिन गैयामोन सिगां।
माबासोमोनना किपेड।
औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय दा नै जोंहा एनड्रयड फैबाय एनड्रयडनि उनाव आरो आइफन फैबाय।
औ औ
जौगाबोगासिनो आरोबाव।
जौगाबोगासिनो दङ।
औ बे मबाइल जौगानायजों जों मानसिफोर आखुआबो जौगाबोगासिनो साननो नायोब्ला आरो उम ओ माने मबाइलआ मोजां साइदबो दङ। मोजां फारसेथिं बेराफारसेथिं गाज्रिबो दङ औ। जोङो माने माबा मोनसे अबावबा समयसा जाख जाखोमादोंबा ना
औ औ जादोंबा औ औ
खबर हरलायनायनि गेजेरजों ससियेल मिडियाफ्राव ना ओमफ्राय जोङो माने फाब्लिकफोरनि बा स मानसिफोर फोरनि हेफाजाबबो मोनो आरो बयबो ज' ज' ओंखारबोयो समायसा जाब्ला। जेबो बुस्थु दाना जाखोमा नुनो हाला ओमफ्राय औ दा ओमफाय बे बे मोनसे बोलो बायदिबो जायो आरोना इनारजि बायदिबो जायो ज' ज'यै ओंंखा खारबोयो रायजो राजाफ्रा गावजों गाव हेफाजाब होलायो। स्पेसियेलि दा जों लाइमोनफ्रा ना लाइमोनफ्रा
से जायगायाव माबा जादोंबा लगे लोगे मिथिनाय जायो आरो‌ना
औ मिन्थिनाय जायो ओमफ्राय आरो औ आरो ओमफ्राय आरो गाज्रि साइदबो दङ ना जुदि नोङो माबा मोनसे ओ इनफरमेसनखौ ना माबा मोनसे मिथिहोनायखौ रादाबखौहाय नोङो नंखायखौ होफ्लांबाथाय बा सेन्सिटिभ ना होथावैखौ होब्लाथाय नोङो एकदमबारे एटेक खालामगोन आरो नोंनाव न' बयबो फैजोबगोन माने नोङो बखिजागोन बुंजागोन ना गोसारजोबगोन औ बेबायदि ओरैबायदि देन्जार आरो ना माने गिख्रंथाव।
गिख्रंथाव बाहायनो बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि। होननाया बिनो जाबाय।
औ बेनो आरो। आङो बेखौनो होनगोन आरो स्टार्टिं आवहाय।
औ। आं बुंनोसै बे फरायसाफोरनि। मबाइल दानि जुगाव फरायसाफोरनि मबाइल लानायनि माबा सोमोन्दै दानि जुगाव जुगनि गथ'फ्रा माने बिदिनो सिक्स सेभेन फरायनायनिफ्रायनो मबाइल लानोसै। ओमफ्राय मबाइल लानानै दिनो फरायनायाव गोसो जला। दिनो आरो सोरबा बादिया मोजां खायफा बादिया फरायो। बिदिनो खाफा बायदिआ दिनो गेम गेम डाउनलड खालामना लानोसै गेमाव नांथाबसै। फरायनांगौ टाइम जादोंना जायाखै फोरखौ मिथिला। बे आरो गावनि जिउनि थांखि दानांगौआव मबाइल लानानै दिनो मबाइलाव गोसो होनानै फरायनायखौ गालाङो आरो।
औ
सोरबा सोरबा गथ'फ्रा आरो फरायसाफ्रा आरो खायफा बायदिया मबाइल लाबाबो‌ मालाय बिमा बिफाफ्रा एसे दिथि होनानै फरनाय स समाव फरायहोगोन आरो। आरो खायफा बादि स्टुडेन्टफ्रा माने फरायसाफ्रा मबाइल लाब्लाबो मालाय गावनि टाइमखौ होसोयो आरो। फरायनांगौ समखौ आरो खायफा बादिया होसोआ दोङो आरो।
नंगौ बेयो।
दिनो बरबाद खालामनानै लायो आरो सोरबा बादिया बिदिनो गेम गेलेनोसै
नंगौ औ
वा सोरजोंबा बिदिनो बायदिसिना रायलायनोसै ना दानि जुगावथ' आरो बे गाज्रि फारसे सम थांहोनानै गोसो एफोरखौ माबा खालामनानै लायो आरो। मबाइलाआ गाज्रिबो खालामदों मोजांबो खालामदों
उम नंगौ बेनो
आरो मबाइलनि दारैबो जों अनेक रोखोमनि गियान बुथुमनानै लानो हायोना
उम हायो
जों गुगोलाव बा इउटुबफ्राव नों गोदोनि सुबुंफ्रा लिरना गालांनाय मोजां मोजां गियानखौ नायनानै सोनानै लानाय होयो आरो गोसोफ्राव फोरखौसो नायनांगौ आरो जुदि माबा नायोब्ला बिदिनो साबां जाबांखौ नायनानै आ जाय आरो टाइमखौ लस थांहोनलाया
खानाय मानाय बेफोरखौ नायस्लायस्लायना
बेखाराव
उम फ्लिमफोरखौबो नायनांगौ नायोबा मोजां मोजां फिल्मखौ नायनांगौ आरो गोबाव टाइम लायै लायै इन्टारटेनमेन्ट खालाम खालामबा मोजाङाव खालामनांगौ आरो मोजां लामाजोंहाय
खनदै
उम दा जोङोथ' नों होननाय बायदि गेमावनो बेस्थ' थायो औ बिराद
उम थायो दानियाथ' माबा पाबजि होनो माबा माबिनो बायदिसिनानो आरो दानि जुगावथ' माबा फैसा खामायनायनि माबा माबि गेम ओंखारलायलांबावबाय बेयावनो गोसोफ्रा सोरनाबा सोरनाबा फरायनायावनो होस सिनला आरो फैसा मोनो नालाय बिदि गाज्रिसो बेफोरबायदिया माने‌
कनसेन्ट्रेसन माने औ गोसो होनायनि माबाया दोरोदो आरो ना?
उम दोरोदो। गोदो जोंनि समावथ' जों मबाइलखौनो मोनाखैमोन जोङो। मेट्रिक पास जाजासिम।
औ औ
दांगौ थुनायगौ सानबाबो मो नामोन आरो माने।
उम उम नोंगौ।
समाव जोंनि समाव फरायनायफ्राबो एसे मोजांमोन। बयनियाबो बुंनो थाङोब्ला उम।
नंगौ बेयो।
उम।
जों माने बे मोजांसोमोन आरो बिदि जानाया।
औ औ मोजांमोन।
जोनोम जानानैहाय बोसोरसे बोसोरनैयावनो आखायाव फन होयो।
उम होयो।
बे माने बिराद गाज्रि बुस्थु। औ माने बे समाव गथ'फोरनि ब्रेना जौगाफुनाय टाइम ना। ओमफ्राय नोङो मबाइल नाय होयोबा माने दि ब्रेना ज डेभेलप जानांगौना। जौगानाय। बेखौ होबथायो आरो।
बेन्जों लोगोसे ओरै मेगननि पावाराबो माबालाङोना खम जालाङो।
जोंनि खाथि खालायावहाय सानै साथाम केसेस नुबाय आरो आं खि इदिनो ओन्दै बैसोआवनो दुइ बोसोर तिन बोसोरावनो मबाइल देखायबाय थाबाय ना? ओइ बिमा बिफाया म बाइल देखायनानै खामानि मावबाय। ओमफायै गथखौ नायबाय थादों गावहा टेनसना फ्रि जादों। बे नांगौ आरो खिन्थु गथ'आ सेजौ डेभलप जानांगौमोन ओमफ्राय ना? थालांबाय ओमफ्राय एब नरमेल आखुथाइ फोर नुनो मोनो आरो माने बे बिमा बिफाखौनो रायलायनो रोङै रायलायनो रोङै जाबिराद दा बेद प्रब्लेमबो जागासिनो दा बे। बेबायदि समयसाफोर बे गिख्रोंथाव आरो बे बेबो बिराद गाज्रि दि नुजादों
बे मबाइलावल' ओरै नायनानै थाबाय थाबाय उय फिसायादि ओरै मा देमेज जालांदों खौ मोनाला आरो हमदांला
उन्दै नालाय बेथ' मिथिया माब्लायाव नोङो होबाय थाला बेसिबां होबाय दुइ घन्टा थिन घन्टा होगोन नायबाय थागोन बियो माने माब्ला दोनथ'नांगौ माब्ला मानांगौ थ' बुजिनो रोङा नालाय
उहो ओहो उह
बिमा फिफाफ्रा बे मबाइल देखायनायनि टाइमखौबो फिक्स खालामनांगौ आरो जे फास बोसोरसो उनावसो देखायनांगौ बा नङाबा थाइमनि बिहोनांगौ आरो दसे दसे लानांगौ फारनैथिंबो मिलायलांगोन रोंगोनबो ओमफ्राय बेलेन्सबो जागोन
आंनि मथेब्लाथ' होयैआनो मोजां होनो एसे देरजासिम माने मेट्रिकफोर पास जाजासिम
माने गावनो होथारनो नाङा आरो पार्सनेल
उम उम पार्सनेल होबाथ' आखायाव गोलैबाथ' बे गारजि जागोन आरो गारजि जालाङो औ नांगौबा बिमा बिफानिखौ होजोब जायो आरो दसे सम
मोनबोखादोंमोन नालाय गाव पार्सनेल फनखौ मोनखायाखैमोन
पास दस मिनिट फोर नायहो जायो। दसे दसे
बेनो समयसाफ्रा ओमफाय आरो मा होनबावनो सानदों बेनि सायाव
ओमफायथ' मबाइल बाहायनाय मबाइल बिनि सायावथ' आरो मा बुंबावनो बुंनायाथ' बुंखांजोबबाय मोजांनि गाज्रिनि
फारफ्रोमथिंमबो सावरायजोब्बाय ने
उम गोदोनि मबाला माबायदिमोन आरो दानि जुगनि मबाला माबायदि बेबो जौगाबोबायना गोदोथ' ओरैनो फिसा फिसा नकियानो माबा माबि स्पाइस नो बेफोरबायदि दंमोन आरो दानिया बेफोरो गैला गोमालांनानै दा स्क्रिनटास मबाल ओंखारजोबबाय आरो गिदिर गिदिरनो
औ आइ दाथ' आरो बे सोलिबाय थादों मुंदां
बेनो
लाख थाखानि आयफन ना दामि दामि